हेल' नोंथां हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों दे।
ओ नोंथांनो जावरा जायगा दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा जायगा दावबायनायनि बागै‌ एसे फोरमायनानै होलायदो।
जायगा दावबायनाय माने आंबो बारा गोजान बिदि जायगा दा दावबायनो थांनाय जायाखै खाथि खाला बिदिनो ओ खाथि खाला जायगाफोर दं जेरै जोंनिया बगामाथि होननाय आरो भैरबखुन्द' ओमफ्राय ओरै दारा गाव सकि बिदि बायदि जायगाफोरखौ नायनो थांनाय जादों आरो जेनेबा लावखार ओं ओंखाम जानाय हिसाबै थांनाय जादों। खाथिखाला बेबायदि गोजान जायगायाव थांनाय जाफेराखै। जोंनि खा थि खाला जायगा बारा जायगा दावबायनो थांनाय गैया आरो गोजान जायो। बेनिखायनो नोंथांमोननियावबो बिबायदि जायगा दावबायनो थांनो हानाय जायगा दङ नामा?
जोंनि खाथि ओनसोलाव ओरैबायदि दावबायथावना जायगा गैया।
औ
खाथि ओनसोलाव गैया आरो
औ
इसे गोजान जायो जेरै मानास हाग्रामा ओनसोल
औ
हजोंहाय दारागाव
औ
बायदि ओनसोलाव बेरायनो हायो।
औ
बिदिहाय बांद्राय
खाथिद्रायाव दावबायथावना जायगा गैया।
औ गोजान जायगा थांफेराखै नामा नोंथाङा?
आं बे समसिमहालागै जेरावबो गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखिसै नोंथां।
औ
खाथि ओनसोलाव इसे खाथि ओनसोलाव बिदिहाय भैरबकुन्द आव थांनानै फैबाय लावखार ओंखाम जानाय हिसाबै।
औ आरो बेनिफ्राय?
बिनिफ्राय मानासाव खेबसे थांना फैबाय।
औ मानासाव औ मानासाव खोनानो मोनदों मानासाव बायदि जिब जुनार औ खोनानो मोनदों माना सावबा जिब जुनारबो नुनाय जायो नोंथाङा मा मा नुबोखो?
मानासाव गोबांहाय बेबायदिनो दावराइफोर नुनो मोनदों
औ
हाग्रानि मैदेर, गराइ,
आरो बायदिसिना बेसेन गोसा जुनार दाउफोर
गान्दाखौथ' नुनो मोनदों नङा होमबा
बिमायाव दावजो लाय फैलाय ससे
औ
दावबायदों दैमाखौ बारनानै एसे रंजादों आरो नोंथाङा बबेयाव बेबायदिहाय दावबायनो मोनदों एसे फोरमायना हो
जावबायनो मोनैया आंबो बा जेरावबो थांफेरनो बिदिनो बायदिसिना जिब जुनार नुबोदों ओह मैदेर गान्दा दाउराइ गराय बायदिफोरखौ नुबोदों आरो मानास गोजान जायगानिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरनो दावबायनो फैयो नङा होमबा जेरै फरेनारफोर जायगाया जोबोद नायनो समायना सोमखोर बिफां लाइफांजों बुंफबनाय नङा होमबा
औ।
बिनि अनगायैबो नोंथाङा बहाबाफोर दावबायनो मोनबावदों नामा?
सियावबो दबायायनो थांनाय जायाखै खाथिला बिदिनो खाथियाव जोंनियाव पार्कफोर दङ पार्कफोराव थांनाय जायो आरो ओरैनो बिबारफोर नायनो थांनाय जायो।
खाथि नि ओनसोलाव। आरो बिदिनो मोननै मोनथाम पार्क दं नालाय बे पार्कआव इदिनो दसे सम बेरायनो थांनाय जायो
औ दावबायिनायाव नोंथांमोना माजों दावबायो रिनो बुंनो
ओह दावबायनाया जोंङो गोजान जायगायाव थाङोब्ला
बासजों थांनाय जायो न'निफ्राय एसे गोजान जायगायाव थांनाय जायोबा खाथि खाला थांनाय जायोबा बिदिनो इ रिक्सा बिदिजों थांनाय जायो गोजान जायगायावथ' थांफेराखैनो नालाय जेरै ट्रेन गाखोनाय फ्लाइट गाखोनाय बिदिजों थांफेरनाय जायाखै खाथि खाला जायगायावनो थाङो आरो जेरै। बासजों नङाबा कारजों नङाबा इ रिक्सा बिदिजों थांनाय जायो। आरो।
औ औ।
नोंसोरनि खाथि खाला ओनसोलाव। बिदि दावबायनो हानाय जेनेबा लावखार ओंखाम जानो हानाय जायगाफोर दङ नामा
इसिबां खाथियाव गैया एसे गोजान जायो आरो सुकि गेद।
औ
भुटान सेराव जायो भुटान रायजोनि एसे खाथि खाथियाव जायोबो दा हाजोनि सेराव बेवहाय जोङो दावबायनो थाङो सम सम।
औ नोंथाङा भुटानाव बेरायनो थांफेरबाय नामा?
खेबसे। थांफेरबाय
औ माबायदि जायगाफोरा
भुटान रायजोनि जायगा होनोब्लाथ' जोबोद साखोन सिखोन।
औ।
जायगाफोरा जोबोर साखोन सिखोन साफा।
औ।
आरो होजोंहाय थाङोब्ला बायदि पासवार्ड पासवार्डफोर लांफानो गोनां जायो। पासवार्ड आइदिफोर बेखौ लानानै गेट पास खाल जानांगौ बिनि उनाव जोङो जुदि गारि फोर लाङोबोला
ए।
गावबा गाव नि डकुमेन्टस लाइसेन्स नङाबा बेफोरखौ सिङावहाय हाबहोनाय जाया। बिनिखायनो जों इ रिक्साजों एसे खाथि जायो नालाय ओंखायनो जोङो इ रिक्साजों थांदोंमोन जोङो इ रिक्साफोर जोङो बे भुटान रायजोनि बायजोआव माने जोंनि रायजोआवनो दोननानै जोङो आथिंजोंनो थाबायथिंनानै नायथिंनाय जादोंमोन आरो। बेबायदिनो बायदिसिना बिल्डिंफोर दङ आरो
औ।
गोबां साफा साफा बिबारबारिफोर नुनो मोनदों।
औ।
आरो बेफोरनि जायगाफोरा जोबोर साखोन सिखोन जेरावनो मेरावनो बायदिसिना जाबोर ज'थर नुनो मोनाखै। जेब्लाबो साखोन सिखोन खालामनानै थानायखौ जों नुनो मोनबोदों। आरो नोंथाङा मालाबाफोर बेरायनो मोनफेरदों नामा?
औ थांनाय जायाखै
औ। बेबायदिनो आं भैरबकुन्द'आवबो खेबसे नङा खेबनैयानो थांफेरदों आङो। नोंथां बेयावबो भुटान रायजोनिनो एसे खाथि जाहैयो। बेयाव जोङो बासजों थांदोंमोन। गोबां लोगोफोरजों ज' जानानै थांदोंमोन। बेबायदिनो भुटाननि गेटफोरखौ नायबोदों। आरो भुटानजों बारलांनाय दालां आरिफोराव गाखोनानै नायदों। बायदिसिना रंजानानै लोगोफोरजों लोगोसे रंजानानै फ ट' आरि लादों। बेरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां। नोंथाङा बेफोर जायगायाव मालाबाफोर थांफेरदों नामा?
थांफेरनाय जायाखै बारा ओंखारनाय जाया।
औ औ औ।
जोंहा माने
बिदिब्ला नोंथां
औ।
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दं ओरैनो मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनो जाबाय नालाय संनो नागिरदों। जोंहा दिनै जेबो गैया। आलु दालिसो औ दे।